नोंथां औ आं फ्रियैनो दं
ओ नोंथांजों आं दा माइ आबादनि बागै रायलायनो हागोन ना ओ होमबा दे जों
औ दे नोंथाङा सावराय दे
ओरैनो दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा
औ नंगौ
ओ नोंथांमोननिजों माइ आबाद मावगोन ना मावा
मावो मावनायाथ' दायो नै दाथ' दैज्लां बोथोर जोंनिथिं माइ आबाद मावगासिनो
अ
ओरैनो ओ जों माइ आबाद मावनानै मा मा मुलाम्फा मोनो
माइ आबाद मावनानैथ' जोंहा गोबां मुलाम्फा मानो होननानै बुङोब्ला माइ आबाद आबादखौथ' जों मावथारनांगौ मानो होनबा जोंनि मेन जानाय आदारानो ओंखाम जुदि जों माइ आबादखौ मावा अब्ला जों माखौ जानो बिदि जाहैबाय बेनि थाखायनो माइ आबादखौ मावथारनांगौ
ओरैनो माइ आबाद आबाद मावनायनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव मैगं थाइगंनि आबाद मावो फिथाइ सामथाइनि आबाद मावो
ओ ओरैनो मा मा मैगं थाइगं मावो माने मावनो मावो नोंथांमोननि जायगायाव
जोंनिथिं जिहेथु दा दैलां बोथोर दैलां बोथोरनि जोंनिथिं दायो बहल मैगं थाइगंनि आबाद मावो बहल जिंखा बेनिफ्राय खुमब्रा थाइबें थास' खांख्रिखला आरो केरेला गोबां मावो आरो बिदिनो पथल बायदिसिना नोंथांमोननिथि औ
ओरैनो नोंथांमोना नोंथ नोंथांमोना माइ गायना गैया
माइथ' गायो गायगासिनो जोंनियाव
अ नोंथाङा माइ गायना मोजां मोनोना
माइ गायनोथ' मोजां मोनो अखा हाबा मोजां मोनो खिन्थु सान्दुं दुंबा जिहेतु गरम बोथोराव ओरैबायदि गरम जायो
औ
अखा सान्दुं दुंबाथाय गायनो हाया हाया जायो गरमजों थानो हायाना। गरमथार नालाय बेनि थाखायनो
ओरैनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनि माइ गायनायजों दानि
ज' जेनेबा माबायदि फाराग नुनो मोनदों नोंथाङा?
गोदोनिफायथ' जोंनाव गोबौ गोबां फाराग ज-ज-जाबोबाय मानो होननानै बुङोब्ला गोदोथ' मोसौजोंसो हालेवोमोन नालाय। जोङो मास मोननै मोनथाम नांगौमोन। माइ गायनो थाखाय दानि दिनावथ' जिहेथु दानि दिनाव गोबां माइ गायग्रा मबा हालेव नाइ माइ गायग्रा मेचिनबो फैबावबाय आरो बेनि सायावथ' दानि दिनाव गोदोथ' मो सौजों हालेवोमोन दानि दिनावथ' बांसिनानो फ्राय फाग मानो मोसौजों हालौवला। हेन्द टेक्टर दं आरो ट्रेक्टर गिदिर दं बेजोंनो हालेवजोबनानै सानसेयावनो हालौवना लाखानानै बिदिनो हाजिरा लायो। बुरजा बुरजा दसजन, बार'जन, पन्द्र'जन बिस जन गाहाम बिदि हाजिरा लानानै जोंनिया सानसे साननैयावनो बिदिनो सप्तासेनि गेजे जेरावनो फोजोबजोबो आरोखि थाबनो। गोदोनि दिनावथ' बिदि गैयामोन नालाय गोदोनि दिनाव मोसौजों हालि हालेवबाय मोसौजों हालेवबाथ' बारा सानसेयाव बारा बुरजा हाया। बिदिनो सानसेयाव दब्लायसे दब्लायनै बिदिल'सो हायोमोन नालाय मोसौजों हालौबा बेनि थाखायनो गोदोनि दिनाव गोबां सान नांगौमोन आरो दानि दिनावथ' गोबां सानसेयावनो गोबां हायो। गायनो हालेवनो होननानै गायनो थाखाय गोदोनिफ्राय गोबां सोलायदों जोंनि ओनसोलखि थ'
अ ओरैनो नोंथांमोननि एरियायाव मेसिनजों माइ गायनाय
दंदा।
जोंनिथिंथ' फैथ'वाखै जोंनि मोनथियिखाय
नोंथांमोननि एरियायाव माने नोंथाङा मेचिनजों माइ गाय नुनो मोनो नामा?
नुनो जोंनि जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनाखै किन्टु गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव नै दायो मेसिनजोंबो माइ गायनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि जों। भिडिअ'फोरनि गेजेरजों
औ ओरैनो जिखिनि जों माइ गायोना माइखौ मानि था थाखाय एसेबां गोनांथि जोङो
माइखौथ' जोंनो ओ गोनांथिथार माइआ मानो होनबा ओंखामानो जोंनि मेन जानाय आदार। जो जों ओंखामखौ सानसे मोनजायाबानो थानो हाया बेनि थाखायनो जिहेथु माइनिफ्रायसो ओंखाम जायो नालाय माइ गायबासो जों माइ सो माइखौ गायनानै माइया फिथाइ थायनानै माइखौ हानानै मारा होनानै सौनानै जावनानै संनाबासो जों ओंखामखौ मोनजायो
औ नंगौ
बेनि थाखायनो जोबोद गोनांथिथार जोंनि थाखाय माइया माइ आबादा आरोखि
ओरैनो नोंथांमोननिजों माइ गायनायाव दैनि बिबाङा खम नामा माने जेंना होयो नामा
जोंनाथ' होयो गेजेर गेजेर बिदिनो जुदि बोथोरा बांद्राय सान्दुंल' सान्दुंल' जाबाय थायो जिहेथु माइ गायनो थाखाय जोंनो दै नांथारगौ दै गैयाबा जोङो हालेवनोबो हाया हायाबो जिहेथु माइखौ हाब्रु हायावसो गायनाय जायो नालाय
औ
थ जोङो माइखौ गायनो हाया हा हाब्रु जायाब्लाथ थ' जों गोरान हायावथ' गायनो हाया नालाय बेनि थाखायनो दै गैयाबाथाय जेंना होयो अखा हायाबाथाय
अ
अ थ' दङ दंनाया जोंनिथिं बिदिनो माबा सानदुं दुंबाय थानानै जुदि अखा हाया दै गैया अब्ला जोंनिथिं बिदिनो माबानानै ओ मदथिखलनि थिखल गायो थिखल गायनानै बिदिनो जेनेरेटर लगायनानै गायनाय जायो आरोखि पाइपजों दै सारै सारै
माइ आबाद खांनो गोनां जायो
हा हा
न हेल'
औ खोनादों
नोंथांनि एरियायाव मा
खोनादों नोंथां
एसे नोंथाङा नेटवर्क प्रब्लेम जादों नामा आं क्लियारै खालयाखै
अ ओरैनो जों माइ गायोन आ दा
औ
आ माइ ग या फिथाइ बोखांनाय ाइम होमबा बे फिथाइ बोखांनाय टाइमाव नोंथांमोननि एरिया मानसिया हानानै बोखाङो ना मेसिनजों हानानै बोखाङो एसे फोरमायनाागोन नाां
औ फोरमायनो हागोन जोंनिथिंथ' दायो बांसिनानो मानसिफोरा आखाइजों हानो नागिरला मानो होननानै बुङोबा आखजों हाबाथ' गोबां सानलायो नङा होनबा बेनि थाखायनो दाथ' गोबां गोबां माइ हाग्रा मेसिनफोर ओंखारबाय बेनि थाखायनो जोंनिया बांस आरोखि सानसे साननैनि गेजेरावनो सानसेबोथ' नां जुदि खमबाथ' सानसेबो नाङा साहासान दसेयावनो हाखांजोबो आरो खमबाथाय जुदि बुरजा